औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोनथों
मा हर नोंथांना
खबराथ' दं बिदिनो मोजाङानो
गायनाय फुनायफोरा जाजोब्बायना नोंथां?
औ गायनायाथ' जोब्बायानो
औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथांखौ आं मोनसे कुइसन सोंनि नोंथां बिनि फिननायखौ होबानो जाबाय जेनेबा
औ
जोंनि बर' समाजाव हाबा खान्थि बे सोलियो थ' नों थांआ हाबा खान्थिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना? हाबा खान जेनेबा हाबाया माबायदि जायो बर' समाजाव अ मा मा नेमखान्थि सोलियो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन दा
औ एसेबां थ' मिथिया जि रोंगौ बेखौनो बुंनोसै आरो माने हाबाया जोंनिया बाथौ धोरोम आर ना बाथौ धोरोम बा जोंना हाबायाव हाबा दाननाय जायो आरो जेनेबा बाथौआव आर'ज गाबनानै बेनिफ्राय हाबाया ओ हाबा दानो
ओम ओमफाय इदिनो हा
दौरि दौरि आसारि फोर थायो आरो हाबा दाननायाव बेनिफ्राय गामिनि रायजो राजा नवावनो दाननाय जायो आरो रोङा बाथौ न'नि बाथौआवनो बेनिफ्राय दौरि आसारि रायजो राजा बेफोरखौ लानानैनो हाबा दान आरो'
अ
हाबायाव जेरै दख'ना गाननाय जायो बेयो खैनानि दख'नाया जाबाय दखना थावसि दखना थावसि बेखौथ' दा नुनायानो जाया बेनिफ्राय जायखि जाया गोमो दख'ना बिदि गानो आरो
गोदोहाय माने जोंना दख'ना थावसियासो माने मेइन मोना आरोना दख'ना थावसिखौसो बांसिन गाननाय जायोमोन एसे
खामनाय जायोमोन आरो
औ एसे गोजा गाबनि जायोमोन नामाथाय दख'ना थावसिया गोजा गाबनि ओमफ्राय दाथ' बेखौ बारा मोननो जा
मोननो थांलाथ' बारा बेखौ इउस खालामनायानो जाला दाना
ओम ओम ओम
जायखिजाया बेनिफ्राय दख'ना गोमो बिदन बिजोंनो हाबा जानो आरो'
ओमफ्राय हौवाफोरनि गाननाय
हौवाफोरनि गाननाया जाहैबाय गस्लाया जाबाय गुफुर ए ओमफ्राय गामसाया जाबाय गोथां गोथां गाबनि ओमफ्राय
ए गोदोनायाव आर'नाइ थायो नामा दे
औ गोदनाय आर'नाइ बर'फोरना आर'नायानो
आर'नायानो मेन बर'फोरनि
बेनिफ्राय बै हिनजावना दख'नानिफ्राय ओमफ्राय फास्राया जाहैबाय गोजा
अ
बेनिफ्राय खर' लानाय
औ
जायो बेनिफ्राय बै आरो हिबो थायो खोमा हिबो खर' खोबनाय गुफुर जि
बिदिनो जेनेबा जोंनो खैना लानो थांबाथाय बिदिनो बारलाम्फा थांनाय जायो बारलामफा बैराथि बिदि थांनाय जायो बैराथिया औ बैराथि जेनेबा बेसेबांसो थायोबा बैराथिनि खामानि मा लोगोसे बारलाम्फा बे बारलाम्फानि खामानिया मा एसे बुंलाय नोंथां
औ बैराथिया जाहैबाय बै बैराथिया ओरैनो साब्रै आरो' सानैया मेन जाहैबाय सानैया जाबाय हेल्प होग्रा माने मदद होग्रा सानैया बेनिफ्राय बिराद
थिं बुङो आयथा बैराथि आरो गर बैराथि बेखौ बुंनाय जायो आरोना सानै सानैया मेन थायो आइथा
औ
रथि ओमफ्राय गर बैराथि ओमफ्राय बिसोरनि खामानियाथ' जेनेबा बिदिनो बिनानाव जायो नामाथाय ना जेनबा खैनि खानाय हनाय औ दरानि दिन औ बिबोनां जाहैगोन औ
ओमफ्राय बिसनाबो दख'नाया सेम सेम जायो खोमालाय दानिया इउनिफर्म खालामनाय जाबाय दानिया गोमो बेनिफ्राय फास्रायाबो गोजानिफ्राय ओमफ्राय ब्लाउसआबो गोजा जायो खोमा
औ
बेनिफ्राय खर'आवबो खानजुं खानजुं लानांगौ गंसे गंसे
ओ ओ
औ आसान सांखा गाननांगोन खोमालाय
जोंनाथ' बिदि आसामनि थांखा गाननो थाङा जोंना आसामनि थिग बे जों मोसानायाव गानो बेखौ माने गानो आरो जोंनिथिंहाय
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिहाय आसान सानखा गानो नामा
बै आसान बाजाराव बायनानै मोनो जे बै मा हासान होनो बेखौ
एसे गल्डेन कालारनि ना अ अ अ खायसे इलिबो गानो खायसे आरो आसान मथियबो गानो
औ
गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन नेम दं आरो बेलेक बेलेग गुबुन गुबुन जायो आलादा
जोंनिथ' बर' समाजाव बिदिनो बाय नेमखान्थिफोरा एखेयानो जायो नङा होमबा नोंथां बर'नि हाबाफोर हाबा दानाय बिदिनो माबाफोर
औ
होनबाथाय जोंना गाननाय जोमनाया बिदिनो बिदन दख'ना बे थायो लोगोसे गामसा गोथां आरो
औ
आर'नाइ बर'नि जि बहुद बहुद माने सुबुङानो माने आर'नाइखौ मोजां मोननानै आर'नाइखौ बाहायो लोगोसे जों नुनो मोनबावदों मा नरेन्द्र मदि मोनसे स्पिस होबाय औ पिम नरेन्द्र मदिया जों मोनसे स्पिच होदोंमोन औ दावबायाहैनायाव जोंनि बर'नि आर'नाइ औ लानायखौ नुदो जोङो ससियेल मिडिया फोराव थ बेखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनसे थादों जे बर'नि काल सारनि जिए टेक मोननाय जेनेबा जोंनि आर'नाइखौ लादों माने एसे प्राउड फिल जाखाङो आरोना जोंनि हारिनि गान जोमनायखौ बा फालिखौ लादों बिदि होननानै माने एसे प्राउद फिल खालामो आरो जोङो
बर'नि आर'नाइखौ
औ
ओ
आरोबाव बिदि गाननाय जोमनायासो जोंना बहुद थायो स' लोगोसे नों थांमोननिथिं बिदिनो गाननाय जोमनाया बर'नि गाननाय जोमनायाथ' गुबुन गुबुन थायो स' नोंथाङा फोरमायनो हागोन हागोन नामा जेनेबा मा मा
दख'नायाथ' जोंना बायदि रोखोमनि दोङो
औ
जेरैबायदि मोनसेया जोंना दख'ना लांगा दखना ओमफफ्राय लोगोसे औ बिदन आरो लोगोसे जोंना
ज बे जलंगा होनो अग्रं दखना बेखौ
औ अग्रं दखना
गान ने
उम
ओरैनोलाय लांगैआनो आरो
औ औ लांगायानो क'क्राझार साइतथ' क'क्राझार साइदथिंथ' जोंना जेनेबा बांसिनानो लांगा दखना गाननायखौ जों नुनो मोनो माने बिसोरनिया बेनो माने साबसिन आरो बिदिनो सान जोंनाथ' मोननै थायो जेनेबा सानजारि आरो गलफेरा जों सानजारिफोरा बांसिन मा गानो अग्रं दख'नाखौ गानना थायो नङा होमबा नोंथां ओं
ओजोंहाय माइदि दख'ना मोनोस आं गोबां माइदि
अ माइ मायदि होनाय औ मायदि होनाया साबसिन जायोना नोंथां गाननोबो मोजां औ मनायदिहोनायफोरा मोजां
मायदिया नै नैजोंबो फैनाय जाबाय माइदि मोन बाजाराव हाथाय बाजाराव मोनो आरो' बायनानै
उम उम दानाथ' हाथाय बाजाराव ओरैबायदि सिनि मोनो माने मेगनाव नांथाव नांथाव थाव गाननाय जोमनायबो मोनो लोगोसे दा गोदोनिया हाय जेनेबा आखायजोंनो दायोमोन नाथाय जोंना दा हाथाय बाजाराव जेसां हायो माने मेसिनजों दानायफोरखौ मोननो थाङो जोबोर माने मेगनाव नांथाव नांथाव माने खायसे गोदोहायसो बांसिन दानाय लुनाय नुयोमोन खिन्थु दा जेसेबां हायो माने जोंनिया बायनायखौसो साबसिन मोनो नङाहमबा नोंथां बायनायखौसो बायनायखौसो मेगनाव न आङो कालारफोराबो थ दानिया बायदि रोखोमनि जेनेबा गाब गानाय बा गोबां गोबां गाब दोङो बिदिनो माने
गुबुन गुबुन म गावबा गाव ब्रेन्ड खुलिनाय
अ दानाथ' ब्रेन्दनि दखना सोमोनबावो जेनबा ब्रेेन होनबाथाय मोनसे एखदमबारे लागजारि टाइप बायनो आरो खायसे दामफोराबो माने ओमफ्राय एसे हाइ कुवालिटि माने एसे बांद्राय जायो आरो
औ दा फुजा सिजोनाव गोबां गोबां दाम जागोन आरो गोदान गोदान कालेकसन फैगोन
दामफोराबोथ' बांसिन जायो बिदिनो ब्रेेन फोराथ' जेनेबा गोबां गोबां ओंखारगासिनो दा खायसेनिफ्राय खायसे जेरैबायदि जोंना आं मिथिनायावथ' दा बिबार ब्रेन आरो लोगोसे बिदिनो लफाय ब्रेन् बेफोरबायदिनो बांद्राय अ जेसां हायो माने ब्रेन्डनि नाम ओंखारगासिनो आरो गोदान गोदान
गोबां दङ सिजौ ब्रेन्डबो दं बेनिफ्राय आरो बारदैसिख्ला ब्रेन्ड बिदिबो दङ आरो
औ बारदै सिख्ला दासान्दैथ' बारदै सिख्ला आरो बिबार ब्रेन्ड बे मोननैयाल'सो बांसिन ट्रेन्दिं सोलिगासिनो जायफोरखौ गाननानै जेनेबा ससियेल मिडियायावथ' जों गोबां नुनो मोनो गोबां रोखोम नि दख'ना कालेकसन नुनो मोनगोन लोगोसे दानिया थ' अनलाइननि गेजेरजोंबो जोङो बेफोर दख'नाफोरखौ लानो हायो जेनेबा हाथाय हाथाय बाजाराव थांनानैबाबो जोङो बिसोरनि गोदान गोदान जि कालेकसन बेफोर जो अनलाइनावबो बायनानै मोननो हायो दानि ताइमाव गोदोहाय माने बे बेफोर गोदैखौ नुनो थाङामोन बा मोननो थाङामोन आरो मोनथियानोमोनबो खिनतु दानि टाइमाव थारमाने औ आखाइजोंनो दायोमोन
हाथाय बाजाराव बाय बायनाय जायामोन आरो'
औ
दाना आखाइदो दानायखौनो गानला बारा बै बाजारफोरनिखौनो गाननाय जायो आरो
बाजारनिफ्राइ फाननाय बेबायदि आरो खिनथु गोदोनि दिनाव गोदोनि आरो दानिथ' बहुत फाराग नुनो गोदोनि आरो जाथब थपमोन दानिया नाथाय एसे आरो खम बिदि पात्ला जायो दख'नाफोरा औ गोबा जायो
उ
बिदिनो दा उफाय गैया जेनेबा गोदोनिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दा गोदान जुगाव माने सोलिनो हमबाय आरो सुबुंफोरा
औ बिदिनो सोलिनांगोन आरो दाहानिफोरा
ओं दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंजों रायज्लायना औ दे
औ गोजोन्थों दे बिदिब्ला होमबा
औ दे नोंथां
औ दे